हेल' नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों औ खोनादों खोनादोंना
औ औ औ खोनादों नोंथां
ओ ओ
दा जेनेबा जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रिनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे रायज्लायनो हागोन नामा नोंथांजों हेलौ नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायाखै औ औ जेनेबा जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि फोरखौहाय औ जेनेबा दायो औ दा आङो नोंथांनि सायाव मोनसे टपिकनि बेखौ सोंनोसै आरो जेनेबा जोंनि ट्रेडिसनेल ओंख्रि जेनेबा अनलाजों दाउ बेफोरखौहाय जों माबोरदि समो जेनेबा एसे फोरमायनानै होनो हागोन
अनलाजों दाउना
जेनेबा नोङो माखौ मोजां मोनो जेनेबा
आंथ' ट्रेडिसनेल ओंख्रिफो रखौ गासिबोनो मोनजोबो माने जोंना सिगांनिफ्रायनो जाबाय थायोथ' बेखायनो मोजां आनो मोननानै गावनि ओंख्रिफोरखौ जेरै जेनेबा अनलाजों दाउजों बेखौ होनदोंना मारै सङो? अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जों अनलाजों दाउजों संनो थाखाय जों सिगाङावनो जेनेबा माइरंफोरखौ ओ सोमग्रोनानै लाबाय माइरं एसे सोमनानै दोनहाबबाय आरो माइरंखौ बिनि उनाव जोङो जेब्ला माइरङा एसे रुयो अब्ला ओ उवाल उवाल लाबाय ओमफ्राय उवालाव होनानै गायहेनजों देनाय जायो आरो माने जाय माबाखौ मा होनोमोनलाय उवालाव होनानै दे-देग्रा जाय बेखौ गायहेन होननानै बुङो ना? औ बे गायहेनजों जों देयो आरो। ओमफ्राय जेब्ला बियो एसे फावदार फावदार जाबाय माने गुन्द्रा जाबाय अब्ला बेखौ जों हाननानै लाबाय। ओमफ्राय मोनसे खुरैफ्राव जेनेबा सोमनानै दोनबाय आरो दै गलायनानै ताकि बे एसे गुरै जा बावो। ओमफ्राय जेनेब्ला जोङो अनलाखौ जों गोबां रोखोमनि आलदा आल दा माबाजोंबो जायो जेनेबा अनला मेवाइफोर अनलाजों एम्फौ ओमफ्राय जेनेबा अनला दाउ, अनला अमाफोरजोंबो जायो मानसिफ्रा अमा गोरानफोर आरो जेनेबा मिरामिस जेबो बिदि बेदरफोर होआलासेनो जानोबा जेनेबा मुदुफुल बिबारफोरजों जायो मैथ्रु बिबार। आरो बे माबा दङ मा होनो गोदोनि मानसिया जेनबा बे थाइबें गोरलैनि बिलाइ थाइबें बिलाइ गोरलै औ जेन'बा बेफोर खौ संनो थाखायबा जेनेबा दाउफोरजों संनोबा सिगां दाउखौ एवनानै लागोरबाय।
ओमफ्राय दै मोजाङै एवनानै लानानै बिनि उनाव दै होबाय आरो दैया जेब्ला गोदौओ ग्लब ग्लब अब्ला जोङो बै मा होनो जेनेबा बे देनानै लानाय अन गुन्दैया, बेखौजाय सोमनानै दोन दों बेखौ जोङो होसनबाय आरो ओमफ्राय जों बे बेखौ थाब थाब एरबाय थानांगोन, नङाबा अनलानि बै माबाया मा होनो गुन्दैया जेनेबा लाथा खानो नागिरो आरो गुदुङाव थांबाथ' बियो लाथाखायो नालाय ओंखामसो नालाय बेबो मोनसे। ओंखामा जेरै गुदुङाव थांबा सिथाबो आथा जायो माइरंफ्रा। बेबो बेबायदिनो आरो जेनेबा गुदुं जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला बेयो आथा जानो नागिरो आरो बेखायनो जों थाब थाब एरनानै होबाय थानांगौ जायो। औ ओमफ्राय बिदिनो गोदौबाथाय जों खारै हरनांगौ जायो, खारै।
औ।
औ बे खारै होआबा माने अनला ओंख्रियानो जानाय नोङा आरो। औ खारै नोङाबा अनला ओंख्रिआनो जानाय नङा जोंना। बेखायनो ओमफ्राय मोजाङै गोदौहोदो बिनि उनाव खोबनो खोबनो नाङा आरो अनला ओंख्रि संबा, खोब्बाथाय माने गोदौफावनायनि चान्स थायो। अनला ओंख्रिया। बेखायनो लासै एसे गोबाव संबाय थाबा मिलौबाय आरो माने थाब थाब संनानै थाब थाब हाखु दाखु जाबा गोथाव जाया। माने लासै संबाय थाबासो गोथाव जा गोथाव मोनो आरो अनला ओंख्रिखौ।
औ औ।
औ। नोंस नोंहालाय मा ओंख्रि जानो गोथाव मोनो जेनेबा?
आं हो आंथ' आंबो सबखौनो जानो मोजां मोनो जेनेबा नारजि बेफोरबायदिनो नार्जिजों अमा सबाइ सबाइजों दाउखौबो जायो जोंथिंजाय ओमफ्राय बिदिनो अनला दाउ जेनेबा बेफोर गासिखौबो जानायानो जायो माने फ्राय ङो दायो सबइ सबायजों दाउजों संनायखौ एसे खोन्थानोै आरो जोंनिथिं माबायदि
औ औ गासिनिनाबो माने गासिनियावबो एसे आलदा आलादा जायो नामा संनायनि माबाया सिताय्लया माबाया
दा जेनेबा आं आङो आंथ' संफेराखै ओंख्रिखौ दासिमहालागै माने माबा माने जि मिथियो बेखौ आं खोन्थानोसै आरो
औ
दा जेनेबा जोंस साइजों साइजों सामबो जायो ओमफ्राय आं सबाइजों दाउखौहाय खोन्थानोसै आंबो जेना सबायखौहाय माबोरै सङो जुदि बेयाव जोङो माने सबायाइखौ एवनानै जेनेबा जोङो बेखौहाय उननानै लानाय जायो आरो जेनेबा जोङो बेखौहाय फिसा फिसा महराव सिमफायो ओ बेखौहाय जोङो बथल बा माबा मोनसे मोनसेफोरजोंहाय जोङो अननानै लायो आरो नाख्रेबो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जों बेखौहाय सोमनानै दोनो आरो गुरै जानायनि थाखाय खुरैफोरावहाय ओमफायो बेखौ सुखांनानै जेनेबा सोमखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय दैजों जोङो रुनानै लायो आरो खारै होनानै बिदिनो जेनेबा सबाइ रुइनायनि थाखाय ओमायो जोङो जेनेबा साम'खौ जेनेबा जों साम'जोंबो जाजायो ओमफ्राय अनला ओ अनलानो बेदरजों ओ दाउ बेदर जों जायो नालाय जेनेबा ज दाउखौ फिफ्टिापारसेतसो जेनेबा एवथुमनानै ला गाखाग्रोनांगौ आरो जोङो सबाय ओंख्रिआव होनो थाखाय जेनेबा औ दा जोङो बेखौहाय फिफ्टि पारसेन्टसो मोनानै दोननानै जोङो बे सबाय ओंख्रियाव जों होसन्नाय जायो आरो जों जेनेबा जोङो सबबायखौहाय ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेवहाय जोङो माखासे खारैबो होनाय जायो आरो जोंहाथ' खारै जाखायो नालाय बर'फ्रा गोदोनि समाव माने खारै बेखौनो बांसिन जायोमोन आरो थावनि बारा माबा बाहायामोन थावखौहाय
औ
थिग बिदिनो जोंहा दा ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेयावहाय नांगौ ज जादों जेनेनेबा हालदै मस्ला मस्लि बेफोरबायदि बानलु बायदि होनानै जोङो बेयावहाय ओ दाउ बेदरखौ होसननानै होनाय जायो आरो जेब्ला गोदौबाय थायो ओमफ्राय जोङो बेखौहाय खोबनानै दोनबावो आरो दसे सम खोबखांनायनि उनावहाय माने जेनेबा बेवहाय ओ लास्ट स्टेपावहाय जोङो दुन्दिया बेफोरबायदिनो जों दुन्दियानि मोननाय समावहाय जो दुन्दिया होगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बिुदि दुन्दिया मोनोबा जोंहा गंगार दुन्दिया होननाय दङ दं बेखौ होनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो संख्रि बानलु बिदिनो साखिनाय जायो माने ओंख्रियाव जेनेबा संख्रि बानलु नांनायाव माबायदियाय जा जादों जेनेबा नाङलै नाङै संख्रि बानलु नाङाबथ' जोंहा गोथाङानो जाखाया नङा होमबा बिनि थाखाय जों साखिनायखौ खालामो आरो साखिखांनायनि उनाव बेफ्राय जोङो जुदि गासिबो मोजाङै नांदोंबा जोङो बेखौ खांनानै जायो आरो दा थिग बेबायदिनो जोंहा सबाइ ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो
औ औ
दा नोंथाङानो‌ ओ नाफामफोरखौहाय माबोरै बानायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? नोंथांमोननिथिं दायो नाफामखौ मोनगोना मोनला?
नाफामखौथ' बांद्राय बानाय जाला जाला माने सिगां बानायोमोन खिन्थु दाना मा जाखो जे नाखौनो बारा मोनला जोंथिंजाय हा हाखर हाला बारा गैया जायगायाव आरो दैमाफ्रा एसे गोजानाव आरो जेनेबा जों सिगां ओन्दैयाव बा मोनोमोन नाखौ जों नुयोमोन नाफाम बानायनायफोरखौबो ओमफ्राय दा खम जालांबाय आरो आङो जा एसे मिन्थियो बेखौ एसे खोन्थाना होनि जेनेबा नाामखौ मा रोखोम बानायो सिगांग्रो जोङो जेनेबा नाफोरखौ सारनानै मोनबोयोमोन गोदो बिराद ना मोनोमोन ना सारनानै मोननाय माबा बेफोरबायदि नाफोरखौ जमा फोराननानै दोनोमोन माखासे जानानै माने जाख'नो हाला नालाय बेफोरखौ खनसेनो साननानै बुरजा मोन बाथ जों जाख'जोबनो हायाया ना बेखायनो माखासे जेनेबा गोथांफोरखौ फिनानै दोनबाय जेरै नास्रायफ्रा थाब थैया बिसोरखौ जों फिनानै दोनो ओमफ्रायो जि माखासे जा जेनेबा बिदिनो फिथिख्रिफोर थायो माखासे नाया जायफोरा थाब थैयो बेफोरखौ जेनेबा फोराननानै दोनबाय आरो जो बिदिनो सान्दुंफ्राव बाय ओमफ्रायो मालाबा जेनेबा अरावबो एसे मोदोमनायनि थाखाय होयो अराव हांबा माने एसे मोदोमसिनो होननानै अराव होनाय जायो आरो ओमफ्राय जेनेबा बेयो मोजाङै रानथारबा माने बारा नङाबा गिसि टाइपनि दोननो नाङा आरो एसे मोजाङै फोरानथारनांगौ बे नाफाम बानायनो थाखाय औ एसे मोज्जाङै फोरानथारनांगौ आरो जेनेबा मोजाङै रान थारबा बेखौ जोङो ओ लाबाय ओमफ्रायो थास' गोसोमफोर लाबोदेरबाय था सबा बै ओ मा होनो बेखौ माना खुसुना मोरैबा मा होनोमोन थास' गोसोम बेफोरबायदिनो औ दु दालि औ बि खौनो लानानै जेनेबा जिरबाय बेनि माबाखौ बै सानि बिगुर थायोना एसे बिखौ जिरनानै लाबाय ओमफ्रायो माबाखौ उवाल लाबाय उवाल गायहोनायावसो देयोमोन नालाय गोदोनाथ'
औ
औ उवाल लाबाय उवालाव बै ना गोरान जाय फोराननानै लादों बिखौ मोजाङै दे फ्ले गोदान लायो आरो जेनेबा मोजाङै जेनेबा रुफ' रुफ' जालायनाय आराम देनानै लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला गेब्लेयो अब्ला थास'खौबो होनानै आराम देबाय आरो एकदम मोजाङै देथारनानै लाबाय औ गेब्लेनायनि गेब्लेनाय सिबां ओमफ्राय बिनि उनाव लखबनानै लाबाय जोङो संग्रायफ्राव नोङाबा माबा मा होनो बैयो ओ थालिरनि बिलाइफ्राव लखबनानै लाबाय मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनाव हासुंफोराव सोनानै दोनो आरो जेनेबा मोजां बै औवानि हासुं मोनोना औवा बुरखानि जेनेबा गिदिर गिदिर हासुं थायोमोन गोदो बेवहाय सोनानै दोनबाय ओमफ्रायो मोजाङै बे थालिर बिलाइफोरजोंनो थुम थुम नारसोनानै माथुयो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव सायाव प्लास्टिकफोरजों मोजाङै बोननानै दोनो आहादेब बार हाबहो बार हाबा
नोङाबा बार हाबबा माने एसे गोखा जायो माने गाज्रि जानायनि सो चान्स थायो आरो आरो नङाबा बै बथलनि दिंग्रिना मा होनो बेखौ बथल बथल माबा मोनोना भयेमफोर मोनोना औ। धाबबाफोराव सोनानै दोनो औ मोजाङै सायाव मोजाङै प्लासथिक बेखौबो जाहाथे बार हाबा। बिदि माथिनानै दोनो आरो ओमफ्राय एसे जेनेबा आदा बेफोरबायदि थानानै मास मोनसे मास मोनननि गेजेराव जायो खोमा। माने औ बेखौ
थिनानै जाजाबाय आरो बेयो जेनेबा ना बेखौथ' माने जोङो औ माने फेसवनासो जाखायो नालाय।
औ फेसेवनानै सेवबा सेवबाथाय बेखौ माबाय आरो हाननानै जेनेबा जोङो बानलु सामब्राम बेफोरबायदि होनानै आराम एवनानै जाबाय ओमफ्राय स्पेसियेलि बै मा होनो दुन्दिया गोरलै मोननाय समाव बे समाव मोनजानाय बेबायदि माने गोसोआव दं आरो आं एसे दुन्दिया गोरलै मोननाय समाव मोनहैनाय
औ दा बेयो जेसेबां माने सेवलाङो जेनेबा जेसेबां गोबाव दोनलाङो एसेबां माने मोदोमनायाबो बांसिन जालाङो
औ औ मोजां मोजांसिन जायो टेस्ट फोर बेफोरबायदि आरो
दा होमबा नोंथां सोंनाथ' समावबो जाबाय नंङा होमबा। एसेनो दोनथ'नोसै खोमोन ना होनदां औ।